हेल'
औ हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम मोनजासिनाय जाबाय
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा दाथ' ओरैनो दंथ'योना बिजि नामा बा
ओरैनो दंथ'यो आङो दा
औ द आङो नोंथांजों दायो जोंनि बर' हारिनि गोदोनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो आं राय्लायनो हागोन ना नोंथां औ औ दे बिदिब्ला आङो जागायसै ना नोंथां औ माने अनलाया बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि होननानै बयबो बेबोथ' जों बर' हारिया मोनथिखायो
अ औ
जायखौ गुबैयै माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनाय जायो आरोोना अनला ओंख्रियाव अन गुन्दै गैयाब्ला अनला ओंख्रि जाया होननानै जेनेबा बे बेजों लोगोसे खारदै अनला ओंख्रिजों संनो थाखाय खारदैबो नांफाथारगौ जोंनो थाखाय जाय गोनांथार बि गोथाव लायो अनला ओंख्रि संनो थाखाय खोनादोंना नों
औ औ खोनादों
औ औ अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो जों माइरंखौ सुनानै नानै एबा सोमनानै लाग्रोनांगौ आरोोना बिनि उनावहाय उवालाव देनांगौ नाथाय आथिखालाव उवालनि जायगायावहाय जोङो ग्रेन्डार बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बांसिनानो आरो दानियाव आथिखालावहाय बेजोंनो माइरं ननानै लाग्रोनांगौ बिनिफ्राय अनला खौ जों बेसरजों बेसरजों सङोब्ला खोनादों ना नोंथां औ औ औ हेल' उवालावहाय देनानै जेन'बा अनलाखौ जों बेसरजों सङोब्ला गिबियावनो बेदर खौ सुनानै लाग्रोनांगौ जायो जेनेबा जों न'नि दाउ बा बांसिनानोथ' जों बेदरजोंसो जानाय जाखायोना थ' जोङो बे दाउ बेदर एरि फोरखौहाय सुग्रोनानै लानांगौ जायो आरोोना जेनेबा मोजाङै मोजाङै मोजां बेदर बेफोरखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावसो जोङो नांगौ जखानि मस्ला संख्रि बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें ें बायदिफोरखौहाय नांगौ बिबांनि होनानै लाग्रोनाय जायो आरोोना बिनिफ्राय जोङो दै होनानैहाय गोदौबाय थायोब्ला अन बेहाय हरनाय जायो आरो मोजाङै एरबाय थानांगौ बिनि उनाव अनखौ हरखांनायनि उनावहाय बेनि उनाव बावहाय जङो ओंख्रिखौ नायनानै खारैखौ नांगौ जखानि होसननानै लानांगौ आरोना बेखौहाय जोङो मेवाइ मोदुमफुल बिबार खुनथाइ सेवालि बिबार आरो आथिालाव बेलाथि बेलाथिजोंबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो‌ आरोना आरो आरोबाव बेजों लोगोसे मा जोङो थास' बिबारखौबो गोरान खालामनानै खायफाया जायो आरो लोगोसे खमा बिबारखौ खमा बिबारजोंबो जोङो जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो बायदि बायदि बायदि मैगं बिबार बिलाइफोरजों अनला ओंख्रिखौ जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो
औ
आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि दोरोङारि हाथा सुनि हाबाखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा
औ मोनसे
औ औ माने बे दोरो जोंनि गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय दोरोङारि हाथ हाथासुनि हाबायावहाय अनला ओंख्रिया जोबोर ओरैनो माने गोनांथार बिफाव लायो आरोखि ना जेरैबायदि अनला ओंख्रि गैयाब्लानो हाथासुनि हाबैाया जाया होननानै जों मोनथिनाय जायो माने मानो होननानै बुङोब्ला बे बे हाबायाव हिन्जाव गोदाना अनखौहाय देनानैहाय अनला ओंख्रि सङो आरो ओंखामबो सङो बे गिबि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ हिन्जाव गोदाना हौवा गोदाननो गिबियै खुरनानै जाहोग्रोयो आरोना माने बेनि उनावहाय रायजो राजानो जाहोयो रायजो राजा माने गामिनि रायजो राजाफोरा बे हाबायावहाय ज' बयबो ग्रोन जिरायनानै थायो आरोना नाथाय बे गा गामिनि मानसिफोरनि थाखाय मानसिफोरनो खुरनानै जाहोग्रो जाहोग्रोनो नायनि सिगां जोंनि बे हिनजाव गोदान गोदाना मा खालामो गिबियावनो गावनि हौवा जायजों बियो हाबा जादों बे हौवानो थाखाय बियो मा सारियावहाय जिरायहोनानै बेनो अनला ओंख्रि आरो ओंखामखौ खुरुननानै होग्रोनाय जायो आरो ना थेवब्लाबो बे गामिनि मानसिफोरा जे जिरायनानै दङ ज' ग्रोन बिसोरनो हो थुग्रोनाय जाया आरो जेब्ला हौवा गोदाननो खुरनानै जाहोखाङो बिनि उनावसो बियो मा ओ ओ बिनि उनावहायसो बियो बिसोरनो खुरनानै जाहो ओ गा बे जिरायनाय सुबुं फोरनो गामिनि मानसिफोरनो खुरनानै जाहोनाय जायो आरोोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेनि उनावहाय रायजो राजानो बे हाथासे ओंखाम ओंख्रिखौ नो सारियाव जिरायनाय गासैनोबो आरो बारा थ' संखाया नालाय एसे जा बे दोआवहाय बेसेबां खिनि संदों आरो ओंख्रि ओंखामफोरखौहाय बे हाथासेखौहाय बे सो मा गासिबो सारियाव जिरायनाय रायजो राजा गामिनि मानसिफोरनो थाखाय खुरनानै होयो आरो ना
औ औ औ खोनादों
औ खुरनानै होखांनायनि उनावहाय बे हाथासेजोंनो बे बयबो साब‌ बेसे जे मानसिफोर दङ बिसोरनो बियो खुरनानै जाहोगोरो आरो ना ओमफ्राय मा खालामो जाहोग्रोखांनायनि उनाव अहाय जाहोखांनायनि उनाव बियो बिखौहाय सारियाव जा खिनि थायो बेखौ एसेबाबो आग्लाय होथारनांगौ जायो आरोना बिनि उनाव आग्लायनायखौहाय मा रायजोआ संनाय ओंखाम ओंख्रियावहाय दोनफा हैनांगौ एबा न'मा न'आवहाय सोहैफिननांगौ होननानै बुंनाय जा जायो आरोना खोनादोंना नोंथां माने बियो जे औ बियो बे जाय ओंखाम ओंख्रिखौ संदों ओ अनला ओंख्रि आरो ओ ओखाम बे ओंखामखौहाय रायजोफोरनो बयनोबो जाहोखांनायनि उनावहाय एसे आग्लायहो खांनायनि उनाव मा खालाम होनो बियो मा होनो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा जे बयनिबो थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनानै दोननाय बे ओंखाम ओंख्रि यावहाय ज' दोनफा हैदेरनाय जायो आरोना ओमफाय बिनि उनावहाय मा खालामो ओ दोनखांनायनि उनावहाय गोदोनि जोंनि सुबुंफोरा बेबायदि आग्लाय होनो हानानै बेबायदि सारायाव दोनहैनो हायोब्लासो मा होनोनो हिनजाव गोदाना लोखि गोनां एबा माइनाव गोनां होननानै बर'फ्रा फोथायोमोन आरोन ना ओ दा बे खोथाया बेसेबांदि सैथो जोंथ' बेखौ बुंनो हाला मानोना बेयो गोदो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे नियम होननानै जों साननानै लानो हागोन आरो ना दा नों नोंथाङाबो आंनि बेफोरबायदि बुंनायाव माबा मोनसे मानिबा सोमोन्दै बुंगोन नामा?
अ आङो दा आङो बर'फोरनि नोंथाङाथ' बुंबाय अनला ओंख्रिआ जानायनि ओमफ्राय आङो दा बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि बागै फोरमायनो सानो आरो नों सिगाङाव बर'फोरनि बैसागु फोरबोखौहाय जोङो मोननै रोखोमै खुंनाय जायो मोनसेया जाबाय मोसौ बैसागु आरो गुबुन मोनसेया जाबाय सुबुं एबा मानसिनि बैसागु होनानै जोङो मोननै रोखोमनि खुङो आरो गिबियावनो जोङो मोसौनि बैसागुखौ फु खुंगोनाय जायो आरो ओ मोसौनि बैसागु खालि जोङो फुङावनोहाय मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय हरननानै दैमा दैसा बिलोफोराव एबा हाखराव दै थानायफोराव लांनानै थुखै हैयो आरो थुखै खांना थु लांनाय समाव जोङो ओदिनखालि मोसौफोरखौ लावथिंजों बुनाय जाया एबा हामा होननानै जोङो सुबुं फोरा फोथायो बेनिखायनो जोङो मोसौखौ लावथिं बुनायनि सोलायै जोङो दिगलिथि बिलाइनि देथाजोंहाय जोङो बुनानै मोसौखौ लाङो आरो थुखैनो लांनायाव लाव फान्थाव आरो हालदै बेदर हाफ्लेनानै सुख्राजों ओ खुबैस्रनानै बोर सारस्रिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोसौफोरखौहाय माखासे जेरै बिबार लाव फान्थाव बायदिनि माला सुनानै गानहोयो आरो मानो होनो बिनि अनगायैबो जोङो मोसौफोर खौ मोसौनि गं आसुगुर बायदिफ्राव थाव गुबै फुननानै होयो बेनि अनगायैबो जोङो ओंखामदो एबा ओंख्रिदोनि हांगारजों थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनि मोदोमफ्राव फाख्रा फाख्रि खालामना होयो आरो बेबायदि खालामब्ला हप्तासे मोसौ हाग्रा बारियाव थाहैब्लाबो हाग्रानि जुनारफ्रा बेखौ जेबो खहा खालामा खालामनो हाया होननानै जों सुबुंफ्रा फोथायो आरो मोसौ थुखैखालि मोसौखौ जोङो उदाङै हगार हरनाय जायो आरो संक्रान्तिनि मोसौ बैसागु खालि मोनाबिलि समाव गलियाव बाथि सावनानै मोसौफोरखौ बरायनाय जायो आरो बेखौ गोदान फागा एबा दुरुंजों जोङो ओइदिन खालि मोसौखौ खानाय जायो आरो बेदिनखालिनो जोङो मोसौ बैसागु खालिनो जोङो गोखा गोखै जानाय एबा खुंगा जानायाबो जायो जोङो गोखा गोखै जानो थाखाय जोङो गामिनि सुबुंजों ज' जानानै जायो जेरै ओ हाग्राफोराव नागिरहैनाय जेरै मैगं जेरै मान्दे सिब्रु मैथा नारजि आरो बायदि बायदि जेरै मानिमुनि खेरा दाबसिनि बायदि बायदि मैगं होनानै बेजोंनो अमा बेदर दाउ बेदरफोरजों संनानै जानाय जायो आरो खोनादोना नोंथां ओ औ आ बियो गोदोनिफ्रायनो जायो आरो दाबो जों बेफोरबायदि जानायखौ फालियो आरो। बि बे खाजिखौ जायोब्ला गोजाम बोसोरनि बेरामनिफ्राय जिउसाफ्रा जोबस्रांनानै गोदान बोथोरनि गोदान जिउ मोनो होननानै जोङो फोथायो आरो बिनिखायनो जोङो बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो। आ बेफोरखौ न'खफ्राबो जानाय नुयो आरो समाजैनो जेनेबा न' न' खाथि खाथिनि ज' जालायनानैबो जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो मोसौ बैसागुवहाय जोबनानै थाङो जेनै अखा ओ अखानायै फुङावनो हाय मानसि बैसागुआ जेरै बैसाग दान एसे खालाराव जोंहाय फालिनाय जायो ओइदिनखालि मानसि ओ सुबुंफोरा दुगैस्रां लोबस्रां गासैबो जेरै न'खराव फुजा होनानै जेरै आफा बोराइ बाथिनाव आलारि बाथि सावो बेनि अनगायै यैबो उम जेरै गामिनि गिदिर न'खरनि जेरै गिदिद फ्रा उन्दैखौ खुलुमो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ मान होयो आरो। आम
ओ बिदिनो बाथौ धोरोमनिया बिदि फुजा होयो आरो ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफोरनियावहाय गोदोनिया गोदान बोसोरे नि नामै आवाथि आवाथिबो सावनाय जायो। बेनि बिनि अनगायैबो जायै लोङै जोङो बैसागुनि महरखौ नुजाथियो। बे दिनो बैसागु मोसानाय थाखाय जोङो सिगां समाव गोदोनि समावहाय खाम जथा सिफुं थरखा आ गंगोना जाबख्रिं बायदि दामनाय दाम दामग्रा दामोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे खुगा मेथाइ फोरबो खननानै मोसानानै बर' गामिफोरखौहाय गोमसार होनो गोमसार होयोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव बेफोर दामग्रु दामनानै मोसानायफ्रा खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों आं ओं खोनादों।
सिगाङाव जोङो बैसागुहाय ओ साप्थासे मानि फालिनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बे फोर फालिनायाव खम जालांबाय जोङो गिबियावनो बर'फ्रा गिबि बैसाग गिबि सानखौहाय सुबुंनि आरो नैथि सानखौहाय सैमानि आरो थामथि सानखौ अमानि आरो ब्रैथि सानखौ दाउ दाव अमानि हमनानै गासै हाबथा खनसे फालिनाय जायोमोन आरो।
खोनादोंना नोंथां? आ औ बिदिनो मान सिया बैसागु खालि गिबि सानाव बैसागु रंजाग्राफ्रा न'खर न'खर हाबनानै हाबोमोन आरो जो जौ जेरै जौ लोंनानै मागियोमोन आम गोदोनि गामिफ्राव आगानखो खोख्लैनायनि उनाव गुबुन गामिफ्राव बैसागु रंजाहैनाय एबा मागिहैनो थाङोमोन गुबुननि गामिफोरावबो। ओ रंजानाय मोस मोसायो स्नि सानहालागैनो आगान खोमोनाय आगान खोमोननाय बैसागु मोस रंजा ग्राफ्रा बे सानाव न'खर न'खर हाबै हाबै जौ बेदर जायै लोङै मोसानानै बैसागु फोरबोखौ बिदाय हरो आरो। उम नाथाय आथिखालावहाय बेफोरखौ जो जोंनिया गुबुन गामिफोराव बेरायहैनायफोरा खम जाबाय आरो गावबा गाव गामियावल' दा बांसिन बेरायनायखौ नुनो मोनो जोंनि बैसाग फोरबो फालिनायाव आरो। बर'फोरनि बैसागु बो फा फोरबो फालिनायखौ नायोब्ला सम लायै सम सोलायबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरोना। नंगौना नोंथां? अ सिगांनि समाव दामग्राफोर खौहाय खाम जथा सिफुं दामनानै फालियोमोन नाथाय आथिखालावथ' बिदि बाहायला। दोरोङारि आग जि आगज जेरै दामग्रा बेफोरजोंख' मेथाइफोर बिफोरजोंसो दामनानै मोसानायखौ नुनो मो मोनसै आरोना आथिखालावहाय बेफोरबायदिखौ नुनो